हेलौ हेल' नोंथां औ नोंथाङा दासान्दि फ्रि दंथ'योना नोंथां‌
औ औ फ्रि दं दे आं बुंलाय
अ नोंथांदो आङो फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे दैलां बोथोराव मा मा मेगं बा ओंख्रि मोनो होनना सावरायनो थाखाय फन खामनाय जादों नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां सावरायजायो
दाथ' दैलां बोथोर नङा होमबा नोंथां दाथ' जों दैलां बोथोराव जोङो बिदि जिखा मोनो ओंख्रिया जिखा मोनो दाथ' थास'बो मोनो थास' जिखा जोगोनार लेस्रा भिन्दि इफोर ओंख्रिफोरखोथ' दा मोननो-मोननो थांनाय जाबाय दैलाङाव
औ औ
मेन नोंथांमोनजा इदिनो मा मा मोन मेगं मोननो थाङो दैलाङाव
औ आं बुं नोंथाङा जों नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो मोनो माहोनो आं न'आव जोंनिया न' जोंनि न'आव बा जोंनि ओनसोलफ्राव मोननायखौनो आं बुंनोसै होन होमबा दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर जिहेथु माने जोंना माहोनो थास' माहोनो थास' बिबार मोनो थास' आइथिं मोनो दाथ' माने थास' बेदर जाथ'नाय जायाखै नालाय माने थास' बिसं थास' आइथिं थास' बिबार बेफोरखौ जानायखौ जों माहोनो जानो हायो आरो जों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा नै दाथ' माने मा होनो खारौ खान्दाय बिबार बेफोरखौ माने दैज्लाङाव मोनो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ जों माने लाबोनानै मा होनो बिबारफोरखौहाय खननानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंहा जे नोंथाङा बुंलांखाबाय जिखा बल जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ जों मोनो आरो माने बेफोरो दैज्लां माने बोथोर लानानै बोथोर मोनखायो नालाय माने बे दैज्लां बो थोराव मोननाय मैगं आरो दा बेफोरखौनो जोंनि ओनसोलावबो मोनो आरो दा जों मोनबावो मिथिंगायाव मोननाय माने गावनो हारसिंनो जे-जेरै खायला खायलाखौबो जों माने दैज्लाङावनो मोनो नङा होमबा नोंथां खायला फिथाइ बेफोरखौबो जों मोनो आरो दा खांख्रिखला मोन बिदिनो गोबां मैगं मोनो आरो जों माने बुंनानै बुंख'नो हाया आरो नोंथां आरो दा नै दा दैज्लां समावहाय माने जों माने सिब्रु लेस्रा म होनो सिब्रु एलांसि दाउ फेन्दा बेफोर माने मोन अब्ला माने जों दैज्लाङावहाय माने बांसिन मोजांसिन बांसिन मोजांसिनाव मोनो आरो माने मा होनो मेसेंआवहाय म होने बारा मोजां जाया आरो सेहेराफ्रा बैफोर मैगंनिया माने दैज्लाङावहाय माने अखा अखानि दैजों बा दै मोननानैहाय माने मोजांसिन जायो आरो जायनियाव जों बेफोर मैगंखौ माने दैज्लाङावबो मोनजानो हायो आरो आरो जोंहा बेजों लोगोसे दङ मा होनो लाफा सायख' बेफोर माने दा माे दैज्लां समावहाय आराम गोरलै गोरलै खिलियोना नोंथां बेफोरखौबो जों जायो आरो माने जानो हायो दैज्लां समावहाय आरो जोंहा ओजाय दङ मैथा मैथा गोजा मैथा बांगाल मैथा गो जायखौ होनो बेफोरखौबो जों माने मोनो बेफोरखौबो जों जानो हायो आरो जोंहा माने मा होनो बैफोर मैगं माने जों गावनि थावनाय बायदिब जों माजों संनानै जा गोरोबगोन बेफोरबायदिखौ माने होनानै होदलानानै संना जानायखौबो जों नुनो मोनो नोंथां
औ
जोंहाथ' दा दैज्लां बोथोर जिहेतु माने जोंहा बै थस' दुदालि होनोना जायखौ बिनि बिसंखौबो जायो आरो नोंथां माने औ औ बेफोर बेखौबो जायो आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओरैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माने नोंथांमोना माने दैज्लां बोथोराव माने बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायो नामा जेनेबा न'आव जानो थाखाय बा बेफोरबायदि फाननो थाखाय
औ नोंथां जोंथ' बिदि फाननो थाखायथ' गायना गाया न' आव जानो थाखाय बिदिनो न' गायनो न' जानो थाखाय बिदि गायना लानाय दङ बिदि जोगोनार फल भिन्दि लेस्रा थास'खौथ' जों मोनखायो नङा होमबा
औ औ नंगौ औ
औ ए नोंथांना बिदिनो म मा मैगंखौ जाना बांसिन मोजां नांगो जेनेबा दैज्लां दैज्लां समनि दा फोरमायनो हागोनना एसे
औ हागोन दे हागोन नोंथां मानि आं दा दैज्लां बोथोरनि मैगं होनना बुङोब्ला माने आं अमा बेदर मा होनो थास' बिबारजों अमा बेदरखौ गोथावसिनमोनो आरो मानो होनबा माने जों मा होनो थास' बिबारजों अमा होनबा माने बेलेगा संनाय खोनाब्लाबो जानाय खोनाब्लाबो माने जानो लुगैयो आरो माने बेफोर मोनसे आंनिया बे आरो ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा आरैजा दं भिन्दि मैगं दं माने भिन्दि मैगंफोरखौ माने भिन्दिखौ माने फाजा जायोबा मोजां माने गोथाव मोनो आरो बेफोरखौ जा ओं जानानै मोजां मोनो आरो आरो बेजों जा ओरै दंबावो माने सिबुं दाथ' नै दैज्लां बोथोर माइ गायनाय सम सिबु बु मैगं मोनो नालाय बेफोरखौबो जों माने खाब्रबनानैबो माने ओंख्रिफोर गैयाबाबो माने जों बेफोरखौ खाब्रबनानैहाय फाजा जाफैनो हायो आरो मा बेफोरखौबो गोथाव मोनो आरो जानानै
नंगौ नामा
आं बांसिन माने गोथां मैगंबा बेफोरबायदि मानो बिलाइ मैगंफोरखौ नानै गोथावसिन मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ
औ औ ओरैनो नोंथाङालाय मा मा मैगंखौ जानानै मोजां मोनो
अ आंबो बे आंबो बेबायदिनो मेस्थाजों अमा बेदर जाना बांसिन मोजांसिन मोनो आरोना नोंथां
औ औ नंगौ
बेलेगा जागोन जाया बेखौथ' मिथिया आंथ आं जानानै मोजां नांसिनो आरोना मेस्थादो अमा बेदर जेरै नोंथाङा थास' बिबारदो अमा बेदर होनदो आं मेस आरो अमा बेदर जायो
औ औ माने गरम बोथोराव मोजां जायो आरो माने था मा होनो मेस्थाजों अमा बेदर जायोबा माने बेखौ माहोनो अमानि मा होनो थावनाया माने गोथावसिन जायो आरो माने जानो हायो माने जों माने अमा बेदरखौ जों माने गाव गोजा संनानै जायो जायोब्ला माने इसे आंगायनाया जायो माने जों बेफोरबायदि गोखै गोखैफोर होदलाना जायोबा माने जानो हासिनो होननानै बुंनो हायो आरो औ आरो बिदिनो जोंहा गोबां मैगंफोर इदिनो होदलाना जायो जेरै मेवाइफोरबोमोनो नालाय दाथ' दैज्लां मेवाइफोरखौबो जों अनलाफोरजों बा दालि सबाय बेफोरजोंहाय संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नंगौ
औ औ माने मेवाफोरखौथ' जों थिनानैबो जानो हायो जेरै माने गोखै फोर खालामनानैहाय जों दोननो हायो औ माने बोथोर बोथोर जेनेबा जों मेसें बोथोरफ्रावहाय माने बेफोरखौहाय गोखै खालामना दोनोबा आसारफोर खालामना दोनोबा माने मेसें मा होनो मेसेंफ्रावबो जाहैनो हासि गोन आरो जोङो मानो होनबा जों मेवाखौथ' जों दैलां समावलसो सम मोनो नालाय बेनि थाखायनो जों माने मेसेङावबो जाहैनो हानाय बायदि माने गोसो जाबा जानो लुगैब्ला माने जों बैफोरखौ गोखै खालामना दोननायखौ जानो हायो आरो नोंथां। आरो जोंहा मा होनो बर'नि ओंख्रि माने अनला अनला जायखौ बुङो बे बे अनला ओंख्रि खौ जों माने मेवाइजों जानायखौ जों नुनो मोन आरो नोंथां मानसिफ्रा माने अनला मेवाइ माने गोरोबफ्लेनाय मेगं होननानै बुंनो हागोन आरो जोङो माने अनलाजों मेवाइजों जायोब्ला।
औ आरो बिदिनो गोबां मैगंफोर दंबावो जोंनिया माने मा होनो नारजिफोर नारजिफोरखौबो माने जों दैज्लाङावनो मा होनो गायनाय जाखायो नङा होमबा नोंथां माने मा होनो फाथो महराव फोनाय जायो बे फाथोफोरखौ माने जोङो फोराननानैबो दोनो आरो बेजों लोगोसेनो जों माने गोरलै माने बिलाइ बिलाइ गोरलै गोरलै खौ माने जों फाजा एवनानै जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथाङा जे होनदों थास' बिबारजों अमा बेदर जानानै जोबोद मोजां नाङो होननानै नोंथाङा फोरमायनो हागोन जे थास मेगंदों अमा बेदरखौ माबायदि सङो?
औ औ आं जाखिनि एसे हयो नोंनो नोंथांनो फोरमायना होनोसै मानो होनबा थास' बि बारजों अमा बेदरा फेभरेट होननानै बुंनसिगोन माने आंनि
औ
ना जों थास' बिबारखौ संनो थास' बिबारखौ खाना लाबोनानै जों माने मोजाङै सायनानैहाय सुग्रोना लासिगोन बेनि उनावहाय जों माने बेदरखौहाय एवना लाग्रोसिगोन आरो। अमा बेदरखौ जों जागोन नालाय बे बेदरखौ माने जों आरामनो एवनानै मा होनो सामब्राम इदिनो सामब्राम होनानै एवना लाग्रोसिगोन बेनि उनावहाय जों मस्ला मस्लि बा जों नों जा नों जेरै जानो मोजां मोनो जेने
औ औ औ खायफाया मस्ला जाना मोजां नाङो खायफाया मस्ला जानो मोजां नाङा होननांसिगोन नङा होमबा नोंथां
न'वावनो मोननाय बेहाय गलमरिस होनोजे बेफोरखौहाय होनानै सामब्राम गुफुर एसे होनानै माने देनानै बानलुजों
औ
मोनो अमा बेदराबो जुदि मोनो मोननोसैब्ला
औ हेलौ औ
बिदिब्ला
अ
मुसानानै माने बेदराव होरलानाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो औ खोनायाखैना खोनायाखै औ माने संनाया आलदा आलदा जायोनालाय माने खायसे खायसेनि संनाया आलादा जायो माने खायसे इफोरबायदिनो माने आंनि संनाया इदि आरो माने
नोंथांना नेतआ प्रब्लेम जाबाय नामा नोंथां?
से मा होनो बे बेदरा मोनहां जाबाथाय हो
नेटआ एसे प्रब्लेम जाबाय नामा नोंथां?
खोनायाखै
खोनादोंना नोंथां अ नोंथां हेल' हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ
नेट प्रब्लेम जादों नामा होमबा आंनिया एसे मा होनो दालाय माबायदि खोनादों औ औ प्रब्लेम जादों नेदा औ आं होनना बुंदों माने जों थास' बिबारखौ संनो थाखाय मोने जोङो बेदरजों जानोब्ला माने जों बेदर खौ एवना लाग्रोनांगौ बेनि उनावहाय थास'बिबारखौबो जों माने खायसेया एक्सट्रा सङो माने एक्सट्रा बासनाव सङो बेबायदिनो माने जों बेदर बेदर बे बेदरा मोनहां जायोब्ला माने एवफानानै थासु बेखौ एवफानानै बेयावनो दै होनानै गेब्लेजासे माने संनानै जानो हायो आरो नोंथां।
औ औ
औ माने संनाया गावबा गाव गावबा गाव लानानै आलदा आलदा जायो नालाय माने जाय जेरै संनो गोसो बेफोरबायदि संना जायो आरो नोंथा। आरो जुदि बेयावनो मैथा होदलानो गोसो जायोबो माने मैथाबो होदलानो हागोन माने। थास' बिबाराथ' माने गावनि माननाय एसे थाखायो नालाय बिनि थाखाय माने मानिनि थाखाय जों बै मैस्था गोखैखौ होनानै माबादेरनाय जायो आरो संदेरनाय जायो आरो नोंथां। उ औ ओमबा नोंथां जोंनाबो नै समा जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ जों माब्लाबाफोर सम मोनोबा सावरायफिनसिगोन नोंथां औ जागोन दे नोंथां औ